हेलौ औ हेलौ
अ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायहरनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम गिबियावनो।
औ
औ आं दा नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायलायनो सानदों।
औ औ सावराय जायो।
औ बे टपिकआनो माने बे खोथाफोरानो जाबाय माने जामबुंनि बागै।
औ-औ औ-औ।
दानि जुगाथ' इन्टारनेटनि जुग नङा होमबा?
औ-औ नोंगौ।
औ बेनिनो माने जोंहा बे इन्टारनेट फैनायनिफ्राय बा बे जामबुं फन फैनायनिफ्राय जोंहा बेसे मुलाम बा जोंनि जिउआव बेसे गाज्रि गोहोम। लैदों बेनि बागैनो माने आं नोंथांजों फंनैसो सावरायलायनोसै।
औ औ-औ सावरायज्लायो औ।
बुंनो थाङोब्ला। जोंहा मबेल फना बेराफारसेथिं नायब्ला जोबोरैनो जोंनि जिउआव माने जोबोर मोजां।
औ।
फैदों जोंङो मिथियै बाथ्राफोरखौ गोबां माने गोजान गोजाननि खौरांफोरखौ जों मबाइल फननिफ्राय मिथिनो मोनो, आरो जोंङो गोजानाव थानाय आलासि बा फरायनो थाहैनाय बा माबा मोनसे खामानि मावहैनो थानाय बेफोरखौ दसे बे समावनो गोसोखांब्रबबानो फन फर हरनानै जों बिनि मोजां गाज्रि खौरांखौ लाहरनो हायो। आरो बिदियैनो जोंङो मबेल फनाव जों गोबां गेदेर गदेर ओमफ्राय निउस बिदि फोर माने बुहुम आव मा मा जाब्रबथाय जादों बेफोरखौ जों गासैखौबो, मबाइलाव खुलिनानै नायबानो भिडिअफोराव नुयो।
औ औ हायो मोनो।
जोंओ गोबां मबाइल फनजों दा स्कुल कलेजावबो गोबां माने खामानियाव फैयो। जों अनलाइन क्लास लानो हायो। गोबां आरो बेजोंनो लोगोसे जोंङो दानि जुगाव माने मबाइल फनावनो जोंङो दिनै स्कुल दं गैया बेफोरदि माने नटिसफोरखौ जों मबाइल फनावनो मोननाय जायो। स्कुला लागे माने बन्दफोरब्लाथाय थांलायनो गोनांथि गैया बेयावनो माने तिसार फोर उन्दै उन्दै गथफोरनि बिमाफोरनि मबाइल नाम्बारफोरखौ लानानै वाटसाप नाम्बार गोनांखौ लानानै ग्रुपाव सोनानै जोंनो माने खोन्थाहरनाय जायो। एगजामफोरा माला जागोन। माबोरै फरायनांगौ बेफोरनि बागैबो माने नटिस हरनाय जायो आरो। बेफोरदिनो गोबां खामानियाव मबाइला मोजां। आरो फारसेथिं नायोब्ला मबाइला जोंनि जिउआव जोबद गाज्रियैनो गोहोम खोख्लैदों मानो होनोब्ला जोंङो मबाइलखौ मोनसे हुदा बायदि बाहायना लानाय जायो। जोंङो मबे नंङाबानो थानो हायि बायदि मबाइलफोरखौ जोंङो उन्दै -उन्दै गथफोरनो बिमाफोरा ओरैनो एगारलाबायना होयो बायदिसिना भिडिअ बेफोरबायदि खोन्थियो बेफोरनि जाहोनाव सानसे -सानसे मबाइल नायनायनि जाहोनाव गथफोरा फरायनो गोसो गैयि बा फरायि बेफोरदि जायो आरो लोगोफोरजों बाहेरायाव गेलेनो थांई बेफोरदि गोबां जाथायखौ नुयो। आरो लोगोसेनो बे मबाइल फनखौ नायबाय थानानै माने दानि जुगाव मेगननि पावारफोरा बहुद खमायदों बे जायनि जाहोनाव मेगन नुयै बेफोरदि गोबां थासारिखौ नुनो मोनो। दानि गथ- गथ फोरा उन्दै -उन्दैयावनो माने ससमा बेफोरबायदि गाननानै स्कुलफोराव थांनाय खौ जों नुनो मोनो।
औ।
बिदिनो गोबां माने मोजां आरो गाज्रि बेफोरबायदि गोहोम खोख्लैदों जोंनि जिउआव मबाइल फना। दा बि बिथांनि बागै माने बिनि बागैनो नोंथाङा एसे सुंद'यै आंनो फोरमायना होनो सानगो साननो होनो हागोन नामा माने बेसेबां मोजां जों जोंनि जिउआव आरो बेसेबां गाज्रि
औ औ बुंनो हायो नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो बे मबाइला जोंनि थाखाय मबाइला जेब्ला समनिफ्राय जोंनि जिउआव जोंनि बे मानसि माहारिनि गेजेराव जे मानसि यानो बे मबाइल जामबुंखौ जोंहा दहनदोंमोन सिगां समनि जेरै साइन्टिस्ट बा बिसोर सान्दांथि गावनि मेलेमारि जिउजों जोंनि मानसि माहारियानो बे मबाइलखौ दहननाय जादोंमोन बे मबाइल दहननायनि गेजेरजोंनो गिबियावनो जोंहा बे मबाइलखौ दहननो थाखाय मा मा मेलेमारि सान्थाइजों बिगियानि मानसिफोरा जे बे मबेलखौ सानदांनानै दहनदों बेयो जोंनि थाखाय जोबोर मुलाम्फा जानो हादों बे मबेइल मबेइल जानबुंनि गेजेरजोंनो जोंहा जे गोजान गोजाननि ओ थांस'हायै बुंस'हायै बाथ्रा बुंनांगौफोरखौ जोंहा बे मबेइलनि गेजेरजोंनो सल्भ जायो नङा नसै होमबा। नोंथां। बे सल जानायनि गेजेरजों जोंहा जे गोजान गोजानाव थांनांगौ गोनाङाव माबा मोनसे बाथ्रा बुंनांगौ गोनाङाव जोंहा बे मबेइलनि गेजेरजोंनो सल्भ जायो सिगां समाव मबेइलनि अनगायै लाइजाम होयोमोन। लाइजाम लाइजाम हरनायनि दानिया जों मबाइलजोंनो आराम माने मोजांसे जों सल्भ खालामनो हायो आरो जोंनि ओ नांगौ बिबांनि ओ नांगौ जिनिस बा बैफोरखौ बुंफुंना लानो हायो। हायो मबेइलनि गेजेरजों आरो नै दानि जुगाव जोंनि मबाइल सालायनाया ओ जोंनि थाखाय गोनांथार जे ओ जोंहा बुहुम बुहुमनि गासै मुलुगनाङारि जों मबेइलनि गेजेरजोंनो बे नुनो मोनिखौ नुनो मोनो ओ बुंस'हायि बुंस'हायैखौ जोङो बे मबेइलनि गेजेरजोंनो मिथिजोबनो हायो ओ जोंहा दे बे मबेइल फैनायनि गेजेरजों जोंहा सुबुंनि जिउआव बांसिन मुलाम्फा जादों होननानै आं सानो नाथाय खायसे ओ नाथाय खायसे ओ माखासेखौ खैफोदबो जादों आरो खहाबो जादों ओ बांसिनानो जोंनि जिउआव उम सि माहारिनि जिउआव मुलाम्फा जादों होननानै आं सानो नोंथाङा जे बे मबाइल खौ सालाय नायनाय ओ जानबुंखौ सालायनायाव फरायसा जिउआव माबायदि सालायनांगौ ओ खायसे खहाखै थांदों खायसे मुलाम्फा जादों बेनि बागै बुंथिना होनो हागोन नामा?
औ ओ फराय फरायसा जिउआव जों म मबेइल जों माने गोबां माने न'आव थानानैनो जों फरायनो हायो। आरो खायसे खायसे मानसिफोरा माने बेमार आजाराव गोग्लैना बा माब माबा मोनसे जाब्रब थाय जानानै स्कुल कलेजफोराव थांनो हायि जायो। बेफोराव जोङो माने न'आव थानानैनो टिचारफोरजों फोरोंगिरिफोरजों माने कानेक्सन खालामलायनो हायो माने अनलाइन क्लास लानो हायो बेफोराव आरो नों माने स्कुलाव थांथारनानै एगजामफोर होनो हायाब्लाबो माने मबेइलनि गेजेरजों होनो हानाय मोनसे अपसन फैयो जोंहा बेफोरदि माने न'आव थानानै फरायनो हा हायो आरो बिदिनो अफिसफोरावबो माने
आजिखालि माने न'आव थानानैनो अफिसनि खामानिखौ हमवर्क बा न'आव थानानैनो लिरनाय खामानि बेफोरदि गोबां खामानिखौ जों न'आव
औ औ औ औ बेयो मुलाम्फा जोंनि थाखाय ओमफ्राय खहानि फारसे नोंथाङा माबा बुंनो सानो नामा? जे जोंहा स्टु डेन्ट ओ फरायसा जिउआव जे खायसे सुबुं माहारि ओ फरायसाफोरा खायसे खहा जादों बैफोरनि बागै मबेइल ओ जामबुंनि गेजेरजों दि खहा जादों बैफोरनि बागै बुंथिनो बुंथिना होनो हागोन नामा?
औ नंगौ जोंहा माने मबेइलनि थाखायनो गोबां फरायसाफोरा माने फरायनायाव जोबोद डाउन जानायखौबो जों नुदों। बेनि जाहोनानो जाबाय जोङो मब बेलखौ नांगौनि बारा इउस खालामनाय बा गौनि बारा माने नायनानै जोङो माने हुदा बायदि मोनसे खालामना लायो मबेलखौ आरो जोङो गोबां माने फरायनांगौ टाइमाव जोङो मबेलाव बायदिसि ना भिदिअफोर गेलेयो भिदिअ फोर नायो। गेम लेयो बिदिनो जोंङो माने मबेल नंआबानो थानो हायि बायदि मोनसे थासारियाव फैयो। आरो माबा मोनसे ओ भिडिअ बा गेम फोरनि नटिस पेन फैबाथाय जोङो नायनो हांखुर जायो। बेफोरावनो जोंनि टाइमा ओरैनो बारलाङो बेफोर दिनि माने बेफोरबायदि था जाथाय जानायखौ जों नुयो। आरो गुबुनखोल' नोङा जों जोंनि लाइभआव नायब्लाथाय जों जोंखौनो गावखौनो हमदांना मोनगोन। जों माने म बेल नङाब्लानि दसेबो थानो हाया बेफोरबायदि थासारियाव माने जोङो जेरावखि थाङा माने मबेलखौ लांफायो। मबेलखौ गालांनो हाया बेफोरबायदि थासारि आरो।
औ औ औ बे ओ बे नोंगौ थारैनो सैथो नोंथां होननाया बे मबेलनि गेजेर ओ जानबुंनि गेजेरजों जे जोङो ओ जानबुंनि गेजेरजोंबो जोंहा रां आरजिनो हायो बे एप्सफोरनि गेजेरजों ओ बे मुलाम्फाखौ मबेलनि गेजेर जामबुंनि गेजेरजों ओ रां जे खामायनोबा मुलाम्फा जानो हायो बेखौ नोंथाङा बुंनो हायो नामा?
औ जोङो जामबुंनि गेजेरजों रां खामायनायखौबो नुनो मोनो गोबाङानो माने बिदिनो मबेलजोंनो माने मबेल लानानै जोङो जेनबा हम दिलिबारि बा रेपिद' बिदि मबेलजों माने मबेलजों नङाबा जायाना बिदिया। एप्स खुलिनानै जों माने बेफोरदि एप्सखौ खुुलिनानै जोङो माने ओबाव मा हैनांगौ बेफोरदि माने दिलिबारि बय फोरबायदि रेपिडअ बिदि सलायना हायो आरो बेजों लोगोसे माने मबेलाव नायनानै गोबां रां खामायनो हायो आं बेफोरदिखौ नुहुरो आरो जोङो सासे माने जों गावनो सासे मोजां सुबुंब्ला माने गियानिब्ला जोङो माने गुबुनखौ जोङो क्लासफोरबो। खालामनो हायो मबाइलनि गेजेरजों गुबुनखौ फोरोंहरनो हायो माबायदि फरायबाथाय। बोरै फरायबाथाय मोजां जायो बेफोरनि माने माने गाइडलाइन खालामनो हायो गुबुनखौबो जों सामलाय हायो मबाइलजोंनो।
औ औ औ नंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो बे मबाइलफोराव जे जों बायदि एप्स मोनो बे मबाइलाव थाखानाय एप्स बा ओ गुबुन गुबुन एप्स बेफोरनि बागै नोंथाङा बुंनो ओ हायो नामा? जे जोंहा मबाइलाव जे एप्स थायो जेरै फेसबुक इनसटा ग्राम बेफोर ओ बेफोर जामबुंआव एप्स थानायफोरखौ बुंथिनो होनो हायो नामा?
औ जोंहा इन्स्टाग्राम फेसबुक बा इउटुब बिदियावबो बायदिसिना मोजां मोजां माने खामानि मावनानै जों रां खामायनायखौ आजिखालि नुनो मोनो। माने बायदिसिना माने मोजां मोजां। टपिकआव भिडिय बानायनाय बा। बोरै बोरै मा खालामबा मा जायो जेनेबा आबादफोरखौनो बोरै मावो बेफोरबायदि आरो ओंखाम ओंख्रिखौ बोरै संङो। आरो सोरबा सोरबा खालामो माबायदि फरायनांगौ बेफोरनि बागै माने भिडिअ'फोर खालामो। मानसिफोरखौ फोरमायो आरो बे मोजां मोननानै मानसि फोराबो गोबां अनसायो। आरो नायो। आरो बेव अनसायजानाय मानसि फोरनो माने फेसबुक फोरा माने बेफोरनि मालिकआ माने फैसा सोना होनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ। नंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो जोंहा बे म जानबुंनि गेजेरजों जे ओ एप्स बायदि एप्सफोरनि गेजेरजों इउटुब इन्सटाग्राम फेसबुक बायदियाव जोंहा ओ भिडिय' खालामनानै जोंहा रां खामायनो हायो बैफोर ओ जे रां जों मबाइलनि गेजेरजोंनो जोंहा ओ बेफोर एप्सनि गेजेरजों जोंहा रां खामायनो हायो थारैनो जोंहा मुलाम्फा जायो।